औ दा नों नै नै आंङो एसे जिरायनानै फेन जागासिनो दं। फेननि बार जागासिनो दं।
औ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां
औ जाबाय नोंथां
अ मा ओंख्रिमोन नोंथां
जोंना ओंख्रिया अमा बेदरजों बे थास' बेदरजोंमोन
औ फ्राय नोंसोरथिं बोथोरफोरा माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथां
जोंनि थिं बोथोरा नै बिदिनो अखा एसे एसे हादों आरो दसेनो अखा गारनानै एसे सान्दुं दुंदों आरो बिदिनो बार खोलो खोलो बारदों आरोना
औ जोंनिथिंबो बिदिनो एसे बिदिनो अखा फैनाय दायो गारबाय एसे बिदिनो सान्दुं दुंखांदों आरोना नोंथां
औ दा नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जादों माखासे बाथ्रानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथां
औ
दा नोंथाङा फैब्ला जोङो बे अरुणाचल बिदि हादोरसा जाय जोंनि माने हादोरसाजों माने नांफाजोबनाय बेनि सोमोन्दै जोङो माखासे सावरायनोसै नोंथां।
औ फ्रियानो दं नोंथां।
औ दे अब्ला आंनो जागायजेनसै नोंथां।
औ
दा अरुणाचल हादर होनोब्ला थारैनो बियो नर्थ इस्टआव गोलैयो होमबा। जोंनि नर्थ इस्ट बा जोंनि आसाम बरदार सिमा दा बेयाव माने गोबां बिदि ट्राइबेल हारिफोरनि सुबुंफोर थायो बिदिनो ममफा बिदिनो मिरि बिदिनो आफाटानिया बिदिनो गोबां माने हारिनि सुबुंफोर थायो बेयाव दा बेयाव थारैनो ट्राइबेलफोरनि थाखाय दा बेयाव माने बिसोरनि रायजो खुंनाया जोबोद सुख सानथि आरो नोंथां।
औ
दा हारि माहारिनि गेजेराव माने दाङा बाजिखौ जोङो बे नायाव माने नुनो मोना आरो नोंथां।
औ
औ दा बेनि अनगायैबो अरुणाचल हादरा थारैनो बिफां लाइफां हाग्रा बंग्रा जों साग्लोबनायलाय दा बे हादोरसायाव माने थारैनो बोथोर फोरा जोबोर मोजां बिदि बांद्राय गरम जाया गरम बोथोराबाबो दुंथाया एसे खम जायो। आरो गरम बोथोरब्लाबो हरनि समाव उन्दुब्ला माने जि जोमनानै माने उन्दुनो हायो आरो नोंथां।
औ
बेनि अनगायैबो बे हादोरसानि माने थासारिया माने जिहेथु बिफां लाइफांजों बिदि मोजां आबहावाजों बुंफबना थानाय बेनिखायनो मा होनो? समावनो सम अखा बिदि अखा हानाया माने लनथोर ज'वा आरो नों
औ
अखाया फैबाय थायो आरो सानथामबो बिदिनो दसे दसेब्लाबो माने अखाया फैथारो आरो। दा बेनिखायनो बे हादसायाव मा होनो गोथां गाब गोथां दांसेरि गोथां बिलाइफोरजों माने बुंफबनाय मोनसे समायना हादोरसा सा होनना बुंजायो आरो।
औ
दा जों लामानि सोमोनदै बुंब्लाबो लामायाबो बिदिनो गोजौ गाहाय बिदिनो थारनिं बिदि गयरा गयरि माने आरो जे गोजौनिफ्राय गाहायथिं गोलैलांबाय माने मानसि मोनखानाय नङा नागिरनाबो होमबा नागिरना मोनब्लाबो गेरेबजोबनाय अबसथायाव गारि बा मानसिखौ मोनगोन आरो नोंथां
औ
दा बिदि थासारि आरो आरो बिसिनि रायजो जानाया मोजां जिहेथु थानदा ओनसोल बांद्राय बेराम आजारफोरा बिथांमोननि देहा सावस्रियाव बिदि जाया आरो बिसोरो बांसिन माने गावसोरा जि हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ मा होनो जायो जायखौनोखि जोङो ओ अर्गेनिक मैगं-थाइगं खौ होनना बुंनो हायो जाय मैगं थाइगङाव मा होने बिदिनो सोरखारि हासार बा रासायनारि हासार बिस बिदि एमफौ बुथारग्रा बिज मुलि जायो गोबां थाइगंनि थाखाय बाहायनाय भिटामिन हानायफोरखौ बाहायनाय जाया नालाय बेफोराव हाग्रा बंग्रायाव।
औ।
दा जेरै हाग्रायाव मोननाय थाराय बिदिनो दायो दैज्लाङाव मोननाय औवा मेवाइ बिदिनो बायदिसिना बिलाइफोरखौ बिथांमोना माने मैगं लाबोनानै ओंख्रि महरै माने संदों। बे संना जायो आरो नोंथां।
औ।
दा बुंनो थांब्ला बिथांमोननि जानाय लोंनायनि लाइफ स्टाइला जोबोर मोजां दा बिसोर बांद्राय बांद्राय थाव बिदि मस्ला मस्लि हालदि बाहाया। बिसोरो बांसिन बयल माने रुनानै माने मैगंफोरखौ जायो। आरो बिसोरो मोनसे नेम दं बिसोरनाव बिदि जुखाम जाय जुखाम बेगर बेखौ माने एसे देफ्रामनानै मा होने माइरंफोरजों माने संजाबनानै बिथांमोना जायो आरो नोंथां। आरो बिदनो आरो बेनि अनगायैबो बिथांमोना बिदिनो ओ लकेल जौ बिदि बानायो बिदि जुखामफोरनिफ्राय बानायो बिदिनो मारु होननाय मोनसे आबाद दं बिसना। फिसा फिसा फिसा फिसा गुनदि गुनदि गुल गुल जायो बेनिफ्रायबो बिथांमोना मा होनो जौ बानायो आरो। दा बे लकेल जौखौ लोङो बिथांमोना। थारैनो बे जौआ मोजां एसे जखानि हिसाबै लोंब्ला माने मुलि बायदि जायो आरो नोंथां।
औ।
औ दा बिनि अन गायैबो बिथांमोनाबो गुबुन मैगं थाइगंफोरखौबो जायो सरखारि मैगं थाइगं। आलु, दालि, गबि बिथांमोना बेफोरखौबो जायो अब्लाबो बांद्राय बिफोरखौ जाया आरो बिथांमोना। ओ जिहेथु हाग्रा बारियाव दं बिथांमोना दा हाग्रानिफ्राय मोननाय बा मुथिंगानिफ्राय मोननाय बिदि मैगं थाइगंफोरनि सायावनो सोनारनानै बांसिन माने सोलियो आरो बिथांमोनहा।
औ।
दा आङो आंनि मोनथिनायनिफ्राय आङो बेसो बुंनानै दोनथ'बाय नोंथां दा नोंथाङाबो मा मोथियो अरूणाचल हादरसानि बा बिसोर बिथांमोननि रायजो जानाय बिथांमोननि लाइफ स्टाइल बिथांमोननि लामा बिथांमोननि जि सुख-सान्थि बिनि बागै नोंथाङाबो एसे बुंनो हागोन दे।
जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय बे सैथो आरो नंगौ। जे बिदिनो नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंलांबाय बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव थानाय एबा गुबुन बिदिनो हादोर जे ओनसोल जेरै अरुनाचल ओनसोल ओनसोलखौनो बुंजायोमोन जे बिसिना बे स्टेट बिदिनो जोंनि आसाम बेदि बिसिनाबो मोनसे स्टेट। बिदिनो गोबां रोखोमनि बिसोराबो बिदिनो अरुणाचल हादोर बे अरुणाचल हादोराव बिदिनो गुबुन गुबुन बिदिनो गामिफोर दं बिसोर गामिफोरनि बिदि नामखौथ' सों बुंजोबनो हाया अब्लाबो बिसोरनि थानाय एबा थासारिफोरनि जों बागै एसे बुंनो जे बुहुमाव बिदिनो गोबां बिदिनो आबाद मावनाय होनोब्ला जे कबिफोरनि आबादब्ला बे बे जोंनि भारत हादरावब्ला बिदिनो आबाद बिदिनो जेरै नारें कमला एबा मोनसे बिदिनो बेलाथिबा बे अरुणचलावनो जों गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
बे अरुणाचलाव बिदिनो गोबां बेलाथिफोरा गिदिर गिदिर जायो आरो ना माने माइथ' बिसोरनाव बिदिनो जों जानायखौ नुनो मोना मानो होनोब्ला बिसोरनि जायगाया अन्थाइ दङो आरो जे अन्थाइया गिदिर आरो जायगा समान नङैनि जाउनावनो बिसोरनि बिदिनो माइ एबा थानाय जायगायाव बिदिनो माइ जानायखौ नुनो मोनोन आरो ना नोंथां
औ
आरो बि बिनि थाखायनो बिसोरो मोनसे बिदिनो बिदिनो गायजानाय गोरान जेरै गोथां बिलाइ जेरै बान्दा कबि बेलाथि बायदि बिदिनो जानाय मुवा मानसिनि बिदिखौ बिसोरो गायनानै बिदिनो गुबुन ओनसोल एबा स्टेटफोराव दैथायहरो आरो ना नोंथां आरो बि बिनि बिदिनो नारें कमलाफोरावबो नारें कमला एबा मोनसे बिदिनो हाजो ओनसोलावथ' बरफ गोग्लैयोना गोग्लैनायनि जाउनावनो मेसिनाव ओमफाया आरो बिदिनो खायफायाव बिदिनो बरफ गोग्लैनाय जायगायाव बिदिनो आबाद मावनायनि सुबिदा सुबिदा गैया आरोना नोंथां बेनि था खायनो बिदिनो आपेल आंगुर नासपथि गोबां बिदिनो दालिम बायदिखौ जों गायनायखौ नुनो मोन आरोना नोंथां
औ
बेयाव माने आबाद जायखायनो जे बिहाव मोनसे बिदिनो बरफ गोग्लैनानै बिदिनो बे जेनेबा बे आबाद बिदिनो गायब्लाबो बे बर'फानो होसिनजोबनानै बिनि रोदा एबा बिनि सायाव थानानै बे रोदाया जे सुनो मोनोनियाव बियो थैयो आरोना नोंथां
औ
आरो बिदिनो बे अरुणाचल ओनसोल बेयावबो बिदिनो गोबां रोखोमनि बिदिनो आबाद मावनाय बिदिनो गोबां जायाना अब्लाबो बिदिनो जेरै बान्दा खबि बिलाथि गोबां मावनाय जायो आरो जे जों बिजाब एबा जों खोनानाय बायदिब्ला बिसोरनि मोनसे जेरै जोंनि आसामाव जेरै साहा बागाना मोनसे मुंदांखा आसामनि बे बिदिनो बिसिनाबो बि दिनो मोनसे फालांगि महरै काटखौ बिदिनो बुंदों आरो ना काटा मोनसे बिसोरनि सेथि बिदिनो सेथि बिदिनो महराव जायगा बिदिनो काटा मोननो हादों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो ना नोंथां खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आरो जे बे ओनसोलाव जे गोबां बेदिनो बिफां लाइफां दङ आरो बे बिफां लाइफां बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौबो बिदिनो बिसोरो गोबां बिदिनो फानहरदो नाथाय अब्लाबो गोबां थायो अब्लाबो बिसोरखौ नस्थ' खालामा नाथाय बिसोरा बिदिनो गोबां आबादफोरनि आबादफोर मावनानै बिदिनो गुबुन स्टेट जेरै आसाम एबा बिहारफोराव बिदिनो इउ पिफोराव बिदिनो गोबां दैथायहरो आरो नारें कमलाफोरखौ बिदिनो जोंनि आसामथिं जेरै बिदिनो लाबोनानै फानफायो बिदिनो गोबां बिसोरो गायनानै बिदिनो फानो आरो ना नोंथां
औ
जोंनि आसामनिफ्रायबो बिदिनो गोबां बिदिनो लाय थाङो आरोना बिदिनो गुबुनाव बिदिनो फास्लायावनो होननानै बिदिनिखायनो बे अरुणाचलाव बिदिनो रायजो जानाया जे माइरं एबा माइनि थाखाय एसे बिदिनो उसुबिदा जायो नाथाय बिनि आबाद बिदि गुबुन बिदिनो आबादफोरनिबा बिदिनो माइनि आंखाल नाथाय बिदिनो गुबुन आबाद एबा गुबुन बिदिनो फि जेरै
बान्दा कबि एबा बिदिनो अल कबिफोर बायदिया बिदिनो बेयावबा बिदिनो मोनसे बिदिनो गोजोन आरोना जेनेबा मोनसे सुबिदा जानाय आरो बे ओनसोलाव गोबां बिदिनो रोखोमनि आबादफोरबो थायो जानो हागौ ना अ ओमफ्राय थानो जा थायो बिदिनो अब्लाबो जों बुंजोबनो हाया मानो होनब्ला बिसोरबो बिदिनो गुबुन गुबुनफ्राव बिदिनो गोबां गायो जोंनि खाथि खालनि बिदिनो जों मिथिनायखौ बेसेयावनो बेसेयावनो बुंबाय आरो जे नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंलांबाय बे नंगौ आरो सैथो जोंहा समाबो जानानै फैबाय आरो नोंथांफ्राय आं बिदिनो गोबां बिदिनो सोलोंनो मोनबाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय एसेयाव दोनथ'नसै नामा नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां गोजोनथों